औ नोंथां खोनादों दे
औ नोंथांनि फन खालामनायनि जाहोनाामोन नोंथां?
ओ नोंथां ओ आङो फन खालामनायनि जाहोना जाहैबाय मा आङो एसे माइ आबादनि बागै नोंथांनाव सो सोंजागौमोन ना? आबादनि बागै ओ बिदिब्ला जोंनाथ दा ओ दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां ओ माइ आबादखौ माबायदि जि मावो नोंसिनि ओनसोलावहाय बेखौ एसे फोरमायजागौमोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन नोंथां। जे नोंथाङा सोंबाय जे जा माइ आबाद माइ आबादखौ जों बांसिनै जोङो दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो आरो मेसें बोथोराव बोथोरावबो मावनाय जायो नाथाय मेसें बोथोराव मावनाया माइआ एसे ओ आलदा जायो आरो दैज्लां बोथोराव मावनाय माइआ एसे आलदा जायो। आरो जोङो जे माइ आबाद होनब्लााथ माइखौ गिबियै गायनो गोनांबा जोङो गुबैयो जे एबा माइ बेखौ जोङो फाथोनि बस्थायाव सोमग्रोनानै ओ सोनानै ओ गोरायै खाथुमनानै जोङो बेखौ दैयाव हरसे हरनै बिदिनो सोमना दोनो आरो। आरो सोमना दोनखांनायनि उनाव जोंङो बेखौ बोखांना लाबोयो बोखांना लाबोखांनायनि उनाव जोङो बेखौ थाइसे जायगायाव दोनथुमनाय जायो आरो। आरो दोनथुमनानै एसे फेनसि फोराना होयो। बेखौ जोंङो थालिर बिलाय एबा थास बेजों खोबसिना दोनो जाहाथे बेयो गाजा अरो गाजा अरब्लासो जों बेखौ ओ खोथिया जा माइ गायनो थाखाय जों खोथिया फोनो हायो। थाखाय जोङो बेखौ ओ खोबना दोनो आरो। जोङो जा खोथिया फोनो थाखाय जोङो जामा दुब्लि दा दुब्लि एबा फो हालेवनानै बिदिनो बे हाया बुर बुर जानांगोन आरो गुरै। जानांगोन आरो लोथोमोननाय।
औ नोंथां औ
जोङो बे खुलिनाय जायो आरो।
औ औ नोंथां औ
एवनाय फोथाराव माइ गायो आरो।
औ औ नोंथां औ
ज' ज'यैनो जोंङो सावरि जालायनाय जायोमोन बिदिनो ओ सोरहानावबा थांनानै सावरि जायो आरो बिसाबो बिस बिसानाव फैनानै सावरि जायोमोन बिदिमोन आरो नाथाय दानि जुगाव रांखावरिनि आरो रांखावरि नङा बा मोना आरो बेफोरखौ आरो बेनि उनाव औ बेखौ जोंङो फुना लाबोनानै जों फोथाराव गायो गायखांनायनि उनावबो जों बेखौ जोबोद गोथोन जोथोन लानांगौ जायो आरो बेयाव जेरै हासार होनाय जा मुलि होनाय जा। फारसेनिफ्राय जों हाग्राया हाग्रा उनु फुनाय एबा साफा सुफा खालामनांगौ जायो आरो। बेयाव जेब्ला माइया जौगोन अब्लाबो जो जोथोन लानांगौ जायो जौखाय उनाव जानायखिनिया ओंखारगोन बे माइ फिथाइ ओंखारनानै जेब्ला बे मोनगोन मोननानै जों बेखौ हानानै न फारसे लाबोयो आरो। आरो लाबोखांनायनि उनाव जोंङो बेखौ ओ नायो गोदो थ मोसौ हालिजोंनो नानाय जायोमोन ना थाय दानि जुगाव ओ मिसिंजों नानाय जायो मिसिं एबा ट्रेक्टरजों नानाय जायो आरो। आरो बिदिनो आरो बेखौ नाखांनानै जा माइखौ नाखांनानै जा माइ बिलाइ ओंखारो बे माइ बिलाइखौ जोंङो मोसौ आरि एबा जिब जुनारफोरनो जोंङो जानाय एबा आदार महरै बाहायो आ रो बेखौ औ आरो बेनि उनाव जों जा मायखौ मोनगोन मायखौ मोनखांनानै जोंङो बाख्रिआव गावबागावनि नखराव बा बाख्रिया थ फायो बाख्रियाथ फ्राय-फ्राय नखरावनो थाफ्रामो हो बेयाव दोनथुमो दोनथुमनानै औ दोनथुमनानै जा जोंनो ओंखाम-ओंखामनि गोनांथि जायो होमबानिया जों बे माइखौ ओ बाख्रिनिफ्राय दिहुननानै जोंङो ओ गोदो जोंङो जे उवाल एबा दिंखियाव दे-देयोमोन आरो देनाय देनानै दिहुनोमोन आरो जोंङो माइ माइरं दानि जुगाव जों मिसिंआव दिहुनहैनाय जायो। बिदिनो दिहुनखांनाय उनाव जोंओ जा मा-माइनिफाय ओंखारनाय ओ जा जुजाय बे जुजाय बेखौ जोंङो ओ बेखौबो जोंङो जिब जुनारनो दाना एबा आदार महरै बाहायो जेरै अमानोबो होजायो एबा मोसौ बोरमा बायदिसिना जिब जुनारनोबो होजायो आरो। आरो बिदिनो जोंङो औ आरो जोंङो माइरं ओ जा माइखौ सौखां सौखां नाखां सौखां मोननाय जा माइरं बे माइरंखौनो जोंङो ओंखाम संनानै जायो आरो बेनो मोनसे मानसिनि थांना थानाय एबा जिउआ सुबुं जिउआरिनो थांना थानाय मोनसे राहा आरो बियो खौ गोबां मानसियानो गोबां मानसियानो औ गोबां मानसियानो जे न खर दानो एबा गावनि फिसा-फिसायखौ गावनि फिसायखौ रांखावरिफोराव मदद होफानाय एबा गावनि फि फोरखौ ओ गावनि जानाय लोंनाय एबा गाननाय जोमनायनि थाखाय बे आरिखौ गायनाय जायो आरो बेखौ फाननानै जा बेसेन मोनो औ नंगौ आरो बिदिनो आरोव दैज्लां बोथोराव गायनाय जायोलाय माइखौ आरो दैज्लां बोथोराव जोङो बायदिसिना ओ माइ आबादल नङा मैगं-थाइगं मैगंबो गायजायो आरो जोङो बेयाव जेरै दैज्लां बोथोरनि मैगं होनब्लाथ जोङो ओ बिदिनो भिन्दि लेस्रा मैथा बिदिनो आरो बायदिसिना लाव उनु इदि गायो आरो दैज्लां बोथोराव औ आरो जोङो मेसें मैगं थाइगं जेरै ओ गोरान हायाव गायनाय नालाय जेरै आलु-आरि जोङो माहायावनो मोनो आरो जोङो जेरै बान्दा कबि औ बान्दा कबि बिलाहि बिदिनो आरो बेसर बेसरखौथ' गुबैयै नांगो आरो बेखौ जा बेसरखौ फोखांनानै खानाय जा बेसर फिथाइ बे बेसर फिथाइखौ जोङो सौखां -बाखां बेखौ जोङो थाव फेरेदो आरो थाव फेरद बे थावखौनो जोङो ओंख्रै ओंख्रै एबा जोङो भाजा आनु बानायनायाव एबा संनायाव जोङो बे थावानो आरो थावआनो मदद खामो आरो जोंखो बे न'वा बा ओंख्रै एबा भाजा भाजाफोराबो थावा आरो ओ बिदिनो आरो जोंनि ओनसोलाव माइ गायनायफोराबो बिदिनो गायो आरो अ माय होन थ' जोङो गोदोनि दिनाव । माइखौ ओ जोङो बोथोरजों जा सोलिनाय बोथोरजों मोननाय जा अखा बेजोंसो गायनाय जायोमोन गोदो। नाथाय बोथोरफोरा दानि जुगाव एसे। एसेबांबो मोजां नंला एबा अखाफोराबो बारा हाबांला नालाय बेनि थाखाय जोङो ओ । मिसिं जा मिसिंखौ जोङो मिसिं बहायनानै एबा मिसिं बहायनानै जोङो फुख्रि एबा दैमाफोरनिफ्राय दै बोखांनानैसो सारना गायो आरो। बिदिनो आरो औ नंगौ। आरो बिदिनो। ओ दैज्लां बोथोरावल' गरमाबो बांसिन जायो। गरम-गरमा बांसिन जायो आरो बे। बे समाव जों फिथाइ सामथाइ बांसिन मोननाय जायो आरो। जेरै बेयाव खान्थाल थाइजौ लिसु ओ दैमारि बिदिनो बायदि रोखोमनि जोङो फिथाइ सामथाय मोनो आरो बै समाव।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ नोंथां दा माइय ओ जों दा आबाद माइ आबादाबो माइयाबो जों बायदि रोखोमनि माइ थायो आरो बेयाव जेरै आसु माइ माइसालि माइ। बाहादुर बिदिनो रनजित माइब्रा बायदि बायदि रोखोमनि माइ थायो आरो बेयाव। बेखौ जोङो औ नंगौ। आरो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माइ आबादखौ एबा दैज्लां बोथोराव मा मा गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन नोंथां ओ जोंनाथ' दालाय ओ दैज्लां बोथोर नङा होमबा ओ नोंथां दैज्लां बोथोर। थ' बांसिन गोबां मानसियानो ओ दा माइ गायनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नांगौ
माइ गायनो थाखाय जोंनो जेरै ओ हालेव लानांगौ फार्स्टआवनो। हाखौ एसे रुयनो थाखाय बेहाय ओ दानि जुगावथ' अखाबो बांद्राय हाला नङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो मेसिनजों जोङो दैखौ। सारनानै लानाय जायो। ओ दुब्लियावहाय नो। फोथारावहाय बिदिनो साखांना लानायनि उनावहाय जोङो हाखौ रुइनो थाखाय। जों बेहाय ओ ओ हालेवनानै लानाय जायो। गोदोनि दिनावथ' जोङो मोसौजों हालेवयोमोन नङा होनबा नोंथां? दानि जुगावथ जोङो मो सौदो हालेवनाय बारा गोबांथ नुनो मोनलिया दानोथ ट्रेक्टर ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां मिसिनानो जाजोब- दाना ओ ट्रेक्टरजों एवनानै लानाय जायो बेनि उनावहाय जोङो द फान एबा गला एबा नफोरावनो दोनखानाय ओ बिदिनो जोंना ओ माइ खोथिया फोनो थाखाय जोङो बिदिनो माय नाय जायो नङा ङा हबा नोंथां बेखौ जोङो लाबोनानै एबा ओ नआवहाय गलानिफ्राय बायनानै लाबोनाय एबा नआव थाखानायखौनो जोङो। बस्थायावहाय जिखिजाया ओ फाथो बस्था एबा बिदिनो प्लास्टिकनि बस्थाबाबो जायो । प्लाटिक आवनि बस्था एबा फा थोनि बस्थायाव जोङो सोना लानानै नांगौ बिबांनि जखानि माइखौ सोना लानानै जों बेखौ गोरायै खाथेनानै दोननाय जायो। खाथेनायनि उनावहाय जों बेखौ । ओ फुख्रियावहाय एबा दैनि सिङावहाय जों बेखौ सोमनानै दोननाय जायो। बा साननै सानथामसोनि थाखाय जों सोमनानै दोननाय जायो बेनि उनाव सोम बारान्दायावहाय खामसालियावहाय । फेनस्रानानै दोननानै ओ । बेनि उनावहाय लाइ बिलाइ । बा थास' बिलाइजों बेखौ खोबनानै दोननाय जायो। बे ओ लाइ बिलाइबा थास' बिलाइखौ जों खोबनायनि जाहोनानो जाहैबाय मा बेयाव एसे गुदुं बार हाबनो हायै एबा गुदुं जानानै बेहाय। गाजा ओंखारनो होनो थाखाय एबा फेंखा ओंखारहो थाखाय बे खोबनानै दोननाय जायो नङा होमबा नोंथां? ओ बे फेंखा ओंखारबासो जोंना ओ माइनि महर लागोन नङा होमबा नोंथां? फोनो हागोन नङा होमबा? बिनि थाखायनो जों बेखौ ओ खोबनानै दोननाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो । बेखौ ओ साननैसो एबा सानसे बिदिनो दोननाय जायो। खोबनानै बेनि उनावाय जोङो फोथार खौ मोजाङैहाय एवनानै लाबावनांगौ जायो। बेहाय जोङो खाराय नांगौ जायो। खाराखांनायनि उनावहाय जोङो बे हाया जुदि मोजां जायोब्ला बेयाव जोङो ओ खोथियाखौ फोहैनाय जायो आरो ना नों थां बे माइखौहाय सोमनानै दोननाय माइखौहाय लाना थांनानै दुब्लियावहाय फोथारावहाय फोनाय जायो। फोनायनि उनावहाय बेयो ओ दान मोनसे बा दान मोनसे एसे गोजौ जायो जौगाथाय जों बे खौ गायनो थाखाय ओ आलदा दुब्लियावहाय जोङो माइ ओ बिदिनो माइ गायनो । थाखाय जोङो हाल एवनानै लानाय जायो। बिदिनो हाल एवखांनाय बिनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ खोथियाखौ फुनानैहाय जोङो दा मोनसे जायगायाव गायहैनाय जायो आरोना नों थां बे गायखांनायनि उनावहाय जोंना बेयो ओ बिदिनो दान मोनबाया एबा दान मोनद'नि उनावहाय बेयो बिबार बारो बिबार बारनायनि उनाव फिथाइ महर लायो। बिदिनो बेहाय गोब - बां हाग्राबो जानो हागौ। बे हाग्राफोरखौ जोङो जोथ थोन लानांगौ बेखौ फुनानै होनांगौ एबा हासारफोर गारनानै बेयाव ओ फोथैनांगौ जायो । बे हाग्राफोरखौ बेनि उनाव हाय बेहाय माइ महर लाबाय माइ फिथाइ थायबाय जेन'बा बिबार बारखांनायनि उनावहाय फिथाइ थायबाय। फिथाइखौ जोङो मोननाय सम जानाय लोगो लोगो बेखौ हानानै लाबोनाय जायो न'आव। हानानै लाबोखांनायनि उनावहाय बै हानानै थाबोनाय दुब्लियाव जि थायो बेखौ जोङो मोसौ एबा बोरमाफोरनो गांखो महरै बाहायनायबो जायो। अर सुनो थाखायबो जों लाबो बोनो हायो। बेनि उनावहाय जोङो माइखौ न'आव जि नांगौ बेखौ लाबोनायनि उनावहाय जों बेखौ ओ नानानै लानाय जायो आरोना। गोदोनि जुगावथ' मोसौजोंनो एव माबानानै नानाय जायोमोन। दानि जुगावथ' मोसौबो बांद्राय मोसौजोंबो नानायबो नुलिया दानि जुगावथ' गाैबो मेसिनानो सोलिजोबो। ओ गायनाय दिनावबो मेसिनजोंनो गायनाय जाबावो दानि जु गावहाय बिदिनो सौनायाव थेवबो जोङो नानायफोरावबो गोबां नुनो मोन्दोंबा मिचनजों नानाय जायो आरो ना दानि जुगावहाय ओ दिनो मा थांनानै जोङो बेखौ एबा बिदिनो सानदांगा एबा दाला जों बेखौ जोङो मोजाङैहाय ओ बिदिनो ओ माइआ गुबुब्लाबो थायोना बेहाय माइ फिथाइ गैयिबो थायोना बे जोङो मो मोजाङै ओ बारजों जेन'बा बोखा रनानै एक्सट्रा खालामनानै लानाय जायो औ-औ जावस्रोनानै ओरैनो बार सिबनानै जों बेखौ ओ आलदा खालामनाय जायो। बिनिनो आवहाय मोजां फि फिथाइ गोनांखौहाय जोङो दुख्रि ओ बिदिनो दुलि एबा बेहाय जोङो ओ सोनानै दोननाय जायो आरो ना दुलियावहाय एबा बाख्रियावहाय बाख्रियावहाय सोना दोनखा थांनायनि उनाव बेखौ जोङो नांगौ जेन'बा जोङो बाजार फोरावहाय फैसा नांगौ। रां नांगौ जायोबथाय जोङो फाननोबो हायो ओमफाय जानो थाखायबो बाहायनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां नोंथां बिदिब्ला जोंनि समाबो जानोसै जों सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाब नोंथां
औ-औ